औ औ
अ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आङो नोंथांजोंहाय ओ जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों। दा आङो नोंथांखौ औ नोंथांखौनो आङो बुङो जे बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो थाखाय
औ हागोन नोंथां। बैसागु होनबाथ' जों मिथिखागौ बर'फोरा बैसागुआनो बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो नोंथां।
औ
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुनि फालिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं।
बिदिनो बैसागुनि फारसे बुंनो थाङोब्लाथ'थ' आथिखालाव बैसागुखौ मोननै रोखोम रोखोमनिल' नुनो मोनसै। बे मोननै रोखोमनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना मोसौनि बैसागु आरो। मानसिनि बैसागु बेखौल' मोननो हासै नोंथां बिदिनो जोंनि ओन सोलावबो दा मानसिनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु बे मोननैखौल' फालिनायखौ नुसै आरो नोंथां।
उम
बिदिनो दा बैसागुनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना सिगाङावनो मोसौनि बैसागु बेनि फारसे बुंग्रोनांगोन मानो होनोब्ला मोसौनि बैसागुआथ' जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावनो जायो नालाय नोंथां।
उम
जोंनि ओनसोलाव मोसौनि बैसागु फालिनो थाखाय जेब्ला सैथ्र' दाननि जोब था खालार जायो बेनि सानसे सिगाङावनो जोंना माखासे मोसौनो जि जि दैमायाव एबा फुख्रि जायखिजाया दैमा दैसा बिदियाव थुखैनो लांनाय समाव गोबां बां मैगं थाइगं हाग्रानि मोननाय बिल ओ फिफां लाइफां बिफ फोरनिबो गोनांथि जायो नालाय बेफोरखौ जोंना सिख गाङावनो ओ थियारि खालामना लाखानायखौ नुयो आरो नोंथां। बे फिफ फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना न'निनो फिथाइ सामथाइ होनोब्ला ओ लाव फान्थाव बेफोरखौ बुंनो हायो आरो हाग्रानि बुङोब्ला जोंहा खाथ्रि बिबार ओ मोखोना बिबार। आरो बि बिबार आरो बिलाइ आरो दैमा दैसानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना थाराय बेफोरखौ बुंनो हायो बेफोरनि ओ अनगायैबो जोंना सिगाङावनो जि मोसौनि दरग बेखौबो गोदान बायनानै दोनो। मानो होनोब्ला जेब्ला मोसौ थुखैगोन हैदिनखालि जोंना बायनो मोना एबा जि जि मोसौ थुखैनायाव नांगौ बेफोर रोखौ थियारि खालामनो मोना होननाय मोनसे फोथायनाय दं। बे फोथायनायखौनो जों नोंनि ओनसोलखैबो दिनैसिमहालागै फालिनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ।
बिनि अनगायैबो जोंना जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायो अब्लाथ' बे सिगाङावनो थियारि खालामना लाखानाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइफोरजों जोंना दैमायाव एबा दैसा थेयाव एबा फख्रि फख्रियावबो थु थुखैनाय नुयो नालाय दाना बे थुखैनो लांनाय समाव जि सिगाङावनो हाना लाखानाय बेखौ माखासे माला सुयो आरो माखासेखौ बे दैमायाव थुखैनो लांनाय समाव सारनो थाखाय खावसे दोनो आरो बिदिनो बे बे लांनो थांनाय समाव जोंना सारै सारै गोदोनि खुगा मेथाइ बेखौबो रोजाबनाय नुयो आरो नोंथां।
औ।
बे खुगा मेथाइआथ' जोंना सोलिबोगासिनो दं। आरोबाव जोंना बिनि अनगायैबो मोसौनि बैसागुआव मोसौखौ उदाङै सानसे नागारना होनाय जायो नालाय बेयाव साराय नोङाबा थौ जायखिजाया न'आव बाहायग्रा बेनिफ्राय हांगारखौ लाइजौआव एरनना लानानै जोंना- थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनाव थफा थफा गाब फोननाय जायो थारैजों। बेकाप होनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायबोनाय बायदियै मोसौखौ मोसौनि बैसागोआव उदाङै नागारनाय समाव जाहाथे हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसा लख्राया जानो हाया एबा गिनानै थाङो बेनि थाखाय फोनो होननानै फोथायबोगासिनो दं आरो नोंथां। बिदिनो जेब्ला जोंना बैसाग दाननि से खालार जायो अब्ला मानसिनि बैसागोआ जागायो। से खालारनिफ्राय जोंना स्नि खालारसिमल' फालिनायखौ नुसै मानसिनि बैसागुखौ। जोंनि ओनसोलाव बैसाग दाननि से खालाराव न'खरनि जाय बिगोमा गाहाय बियो बाथौ सावो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां दख'ना गोदान गाननानै। बेनि उनाव न'खरनि जाय जाय दंबावो बेफोरो गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो। आरोबाव बेनि अनगायैबो खुरमा जातिफोरनाव गथ'फोरा आरो गेदेरफोराबो खुलुमहैयो। बोर लानो थाखाय आरो नोंथां से खालाराव बिदिनो नै खालारनिफाय जोंनि ओनसोलाव द' खालारसिम सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गावबा गाव हानज जा हानजा दख'ना गोमो हिनजावफोरा फारसा गोजा ब्लाउस गोजा आरो हौवासाफो फोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर गाननानै मागिनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ। नोंथांनि जेरैहाय ओ नोंथांनिथिं मांगियोना बिदिनो जोंनाथिंबो एखेयानो। माने नोंथाङा जे बुंलांदों बिदियानो जोंनाथिंबो ओ बेयाव थ' बर'फोरनि बैसागुआवथ' जोङो बैखौनो नुनो मोनो माने ज' ज'यै रंजानाय मोसा नाय माने ओ ओन्दैफोरखौ हाय अनसा अननाय आरो उन्दैफोरा ग गथ'फोर औ ओ ओन्दैफोरा गथ'फोरा ओ गावनिफ्राय देरसिनफोरखौहाय बिदि खुलुमनानै मान होनाय मान बावनाय बिदिखौ नुनो मोन नो आरो ना आरो बेदिनो ज' ज' रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो बैसागुआवहाय आरो बाव जे बैसागुवा थ' जों जोङो जोंनि ओ हारि सिनायथिफोरखौ लाखिनो हायो। माने बयनिबो सिगाङावहाय दिन्थिसारनो हायो। बिदिनो जोंनि बैसागोखौ नुनानै माने गुबुनाबो माने रंजाफानो गोसो जानाय ओरैबायदि मोनसे फोरबो आरोना बेयो माने बयनिबो सोखौ बोनो हानाय आरो बैयजोंबो मोजां मोनजानाय ओ जाया ओ मा होननो ओ जाय फोरबोआ जोंनि गोसोखौहाय माने बोनो हानाय आरो ना बेखौ नुनानै माने गुबुनफोराबो रंजानो गोसो जायो माने आरो जोंबो बेखौ रंजाया लासेनो थानो हाया आरोना बेवहाय जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरो गासैबो बेयावहाय बेरखांजोबो आरोना बैसागुआव। जेरै सेंग्राफ्राबो गामसा गोथां गानानै गस्ला गुफुर गानानै ओ आर'नाइ फालि लानानै मोसानो ओंखारनाय आरो सिख्लाफ्राबो गोमो गोथां गोजा गाबनि ओ गा गाननानैहाय बिदिनो रंजानो ओंखारनाय आरो बिनि अनगायैबो बावहाय ओ जेब्ला सेंग्रा सिख क्ला एबा बोराय बुरैफोरा जेब्ला रंजानो ओंखारो अब्ला बेवहाय जोंनि गोबां ओ दोरोङारि दामनाय देनायखौबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय खाम सिफुं ज'था सेरजा बेफोर गंगोना बेब फोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना आरो दलफोर बेफोरखौहाय जोङो दामनायखौहाय नुनो मोनो आरोना बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो दाम नानैहाय मोसानायखौ जोङो ओ बैसागु मांगिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंहाय माने बैसागुआवहाय माने रंजा बाजा ज' ज'नो बोराय बेन्थ' ओ बुरैफोर आरो बोरायफोर सेंग्रा सिख्ला गथ'फोर गासैबो माने जोंङो ओ मोनस से न'खरनिफ्राय मोनसे बेबायदि मांगिनानैहाय माने ओ खाजि माने जाबा बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आ रोना आरो बिदिनो गावजों गाव मान होज्लायनै ओ रं ज जा बाजा अनज्लायलायनायखौहाय गोरोब फिस्लायनायखौ आरो खौसेथिनि नेरसिनथिखौ देखायनायखौ जोङो नु नुनो मोनो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों आरोना बिदिनो गाजा गोमजा जायो जोंनाथिंबो बैसागुआ जेरै नोंथांमोननि जों जायो। ओमफ्रायहायो बाहायथ' मा होनो। जानायबो जायो जेरै जोंनि ओ गुदि जानाय जेरैहाय जोंथ' अमाखौनो जायो अमा बिदि बिदिनो बेदरफोर जानाय जायो आरो जानानै जोङो आरो बेवहाय जे बैसागुनि थाखाय जोङो। ओ लोंनो थाखाय जौखौबो बानायनानै दोनोना। ओ बैसागुनि सिगांनो जोङो बे बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बैसागुनि थाखाय बोसोरफा बोसोरनै बिदि गाहामनि जौखौहाय माने बानायनानै दोनो आरोना जायखौ लोंबा माने गोदै ओ गोदै जालाय लायगोन आरो ना माने गोदो गोबाव दोननायनि जौआ गोदै जायो। नालाय बिदिनो फिसि फिसिनानै दोननाय बेखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेखौ जोङो रंजानायजों रानायनानैहायो ओ जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बाहाय लोंनायखौ नुनो मोनो।
आरो रंजानायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय माखासे दानफोरखौबो ना जावनायखौ नुनो मोनो। जायखौहाय बैसागुनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोनसे ओ लावखार ओंखाम जानाय अबेयावबा लावखार ओंखाम जानायबो जायो बेफोर बेनि बेजोंनो। ओ पिकनिकफोर जानाय जायो आरोना जयै। आरो आरो गुबुनावहाय अबेबा मोनसे जायगायावहाय बिदिनो फांसनफोर जानानैहाय बेयाव नो ओंखाम जालायलायनाय बिदिखौबो नुयो आरोना खेला होनाय गेलनाय बि बिदिबो नुनो मोनो आरो जों जोंनिथिंजाय आरो आरो बैसागुथाय बिदिनो बयजोंबो माने बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय बयजोंब बो ओ बयबो ज' ज'यैहाय रंजानाय फोरबो बियो ओ बेवहायथ' जुदि गोजान गोजानाव थाहैदोंब्लाबो माने न' गारनानै दंहैयोब्लाबो बैसागु स फैनाय लोगो लोगो माने जोङो बिदिनो न'खरनिजोंहाय लोगो मोनज्लायनायखौबो नुनो मोनो आरोना बेनि गेजेरजों बिनि बैसागुनि
सोमोन्दै नोंथांङा जे फोरमायनानै होदों बेबायदिनो एखेआनो जायो एसे एसे म माने जायगा लायै जायगा एसेसो आलादा जानो हागौ ना नोंथां।
औ नोंगौ।
थिग बेबायदिनो माने जोङो बिदिनो आं सानो माने दा जेरैहाय जोङो रंजादों। बेबायदिनो माने रं जाबाय थानांगौ माने बावनो नाङा माने जेन' जोंनि हारिफ्रा जेन' गोथाङै थायो आरो बयजों बो अनसायजायो आरो नुसार जायो बेनि थाखाय माने मावनो नाङा आरोना रंजानाय बाजानायखौबो।
बेखौनो आं सानो आरो होनबा नोंथांजों सावरायनानै नोंथाङा दा दिनै टाइम होबाय। सावरायनो थाखाय नोंथांजों सावरायनाय नै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। होमबा जोङो सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनायसै नोंथां।
फोजोबनो हासिगोन दे नोंथां गोजोन्थों।
नोंथां
औ।